अ हेलौ
अ खोनादों दे ।
खोनादों ओमफ्राय मा खालामदो?
ओरैनो दं जिरायनानै । नोंथाङालाय?
आंबो दङ ओरैनो जिरायनानै नै
अ
ओमफ्राय ओंखाम जाबाय?
ओंखाम मोनानि जाथ'वाखै ।
अ आंबो बो जाथ'वाखै जानो नागिरदों ।
मा मा ओंख्रि?
ओंख्रिया सबायजों नाजों । ओमफ्राय नोंस्रा?
जों संथ'वाखैनो ।
अ ए संथ'वाखै होमबा?
ओहो।
उम अ अ मा माजों ओंख्रि फिननाय जागोन ।
टमेट' आलु ना गोरान ।
औ बरिया गोथाव ।
औ ।
ओमफ्राय जावबो बेराय थाराखै ।
बेराय नाया जायाखै । गरमाबो एसे बारा नालाय बेखायनो जेरावबो ओंखाराखै । औ । अ । जोङो बर'फोरनि दोरोङारि मुलिनि सायावनो सावरायनोसै ना दोनै ।
अ सावराय जायो ।
औ । दा आ बर'फोरनि दोरोङारि मुलि होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मा मिथिदों?
बर'फोरनि दोरोङा रि मुलि होननानै बुङोब्ला बेसिकेलि गोदो गोदायनिफ्राय दिनैसिम नाखि माने मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसादजों जोङो जोंनि जाखिनाखि बेमार आजार खौ फाहामबोगासिनो दङ । बेखौनो जोङो माने दोरोङारि माने मुलि होननानै बुङो आरो । इंराजियाव बेखौनो माने आ बेखौनो माने फक मेडिसिनबो बुङो ओमफ्राय जायफोर माने गोथां मुवा गोथां लाइ बिफां लाइफांफोरजों बानायनाय बेखौ माने हार्बेल मेडिसिन होननानै बुंनाय जायो आरो । बे लि माने दाथ' दाथ' माने बैफोर माने बैफोर हार्बेल मेडिसिन जायखौ होनो माने दोरों गियान बे दोरों गियानखौ बुथुमनायनि गोनांथिनो दङ होननानै आं सानो आरो । जोंनि बर' समाजाव माने बेलेग गुबुन गुबुन हारिफोरनावबो दङ बिदिनो।
औ दाथ' जोंहा
औ।
औ। दाथ' जोंहा जेनेबा गामिफोराव थानाय सुबुंफोराथ' ओ माखासे मेडिसिन मुलि महरै मिथिंगायाव मोननाय माखासे बेन्दों बेनला रोदा बिफांफोरखौ बाहायोना।
औ औ नंगौ।
औ बेफोरो जोङो ओ गोबां मुलि हिसाबै बाहायजायो हिसाबै ओ मा मा मा मा बेरामनि थाखाय मा माखौ बाहायो जोङो एसे मिथियो नामा?
बेयो जाहैबाय माने हमनानै लादो नैबे गगा मोननाय गगा मोननाय ओ गगा मोननायफ्रावबो जोङो ओ न'आवनो मोननाय बा बाजाराव बायनानै मोननाय सामब्राम गुफुर ओमफ्रायो बेसर बेसरनि थाव बेफोरखौ जोङो फुदुंनानै मानि फुननायबो जायो आरो। आरो बेजों लोगोसे से बै जायखौ होनदों मा बेन्दों ओ आमाय मोननाय जे ब्ला उन्दुनो ओंखारबाय थायो। अब्ला बैयो मा होनो मोनलायो उम बेन्दोंखौ हायो ओ मा बेन्दोंमोन बियो
खिफि बेन्दों
खिफि बेन्दों नङा खिफि बेन्दोंआ जाहैबाय बेयो ओ माबायाव उदै उदै मोजां जानायनि थाखाय बेखौ बाहायो। बै उन्दु गानाय उन उन्दुनो ओंखारनायनिया जाहैबाय फेनेल खुगा होनो। जोंनि
खुगा औ।
खुगा बे फेनेल खुगाखौहायो आखाइयाव गानो। गानोब्ला माने रानो आरो ना नोंनाव माने दङब्ला
औ।
दङब्ला उन्दुनो ओंखारनाय मानायफ्रा दङब्ला
औ।
जोंनो लोगोसे आरो बेखौ सिफ्लियोबो सिफ्लेनानै ओ। सिफ्लेनानै खरसा सिद दा दोननानैबो होयो आरो ना जायफोर जादों। बिजोंनो हामो ओमफ्राय आरो मोनसेबाव दा होनदों गोथां देनाय रोदा रुदु देनाय होन्दोंना बै माखासे माखासे रोदा रुदु माबाफोरखौ बेयाव माने
औ
बाजाराव माखासे बायनोसै आरो न'आवबो माखा से बै न'वावबो माखासे मोननाय बेफोरखौहाय माने देग्लिनानै जार-जारुवा मुलि होनो खायसे सोरबा खायसे सखा बरि होनो। बै मानिन देनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गावनि जाखिनाखि फिसा फिसौ बेमार आजारफोरखौ बर'फ फ्रायो सोखाबोबाय थादों आरो। दासिमबो बेखौ गामि ओनसोलाव एफा एनै नुनो मोनो। गोर सोहोरावथ' नुनो मोना। गामि ओनसोलाव मैखोम माने ओ बिफाव लाबोदों आरो बैफोरखौ माने बेमार आजार फोरखौ होखानायखौ ओ जायफोरनोखि अजा होनो ना जायखौहायो
औ।
अजा अजा होनोना। बेफोरो माने माखासे बेमार आजारफोरखौ सोखानायाव बिसोरो बिबा माबा दायथ' लाबोदों आरो बिसोरो माने खाथि खाला सोरगिदिं माबा बेफोरखौ माने सोखाबोदों आरो माब बायानो होन ओ आइ आखाय बायनाय आइथिं बायनाय बेफोर खौ माने बेफोरखौबो बर'फोराहायो फाहामबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो माबा आखाइ बायनायाव आ हाथ जरा हाथ जरा माबाया बियो बेन्दोङा हाथ जरा आ बेजोंनो लोगोसे माखासे ओइ मा होनोमोनलायो हाथ जराजों लोगोसे बैयो माखासे माबाखौबो नांगौनो एल'बेरा मा मोन फ्रायो दुब्रि हाग्रा माबा माब बि लगायनानै
औ।
खौहायो देग्लिनानै
औ।
माबानि थाखायो
रोदा
रोदाफोरखौ हाय देग्लिनानै माबायाव खायो आरो बायनाय जाय गेयाव हायो औवा फें बायनाय जायगायाव फुननानै गोदोथ' माबा बेन्डेज एरिबो गैया बेन्डेज एरि गैयैयाव मा होनो मोनलायो औवा औवा फें होनानै माबाजोंनो जिजों खानानै होनाय जायो आरो
औ औ औ औ आं आरोबाव औ आं आरोबाव मिथिनो मोनो मोनदों ओ जाय बे आथिं आखाइ लोरियो ओ बिसोरनो स सजना दंना सज जना जोंजे जायो औ बेनि बेनि रोदा बा बिगुरखौ बिफांनि बिगुरखौ ओम दानख ख्लाबनानै मोजाङै ओ मिस मिस उननानै बिखौ जाय जायगायाव आथिं आखाइ लोरिदों बे जायगायाव खाथाबनानै जिस्रि गिजिरफोरजों खाथाबनानै लायोब्लाबो बेनि लोरिनाय फोरा हामो होननानै
औ उम उम उम उम उम बियो मथा मथ थि आंनि आन्दासावबो आरोना बियो माने बिलाइ बा माबाफ्रा बिगुरफ्रा बै सानाय बिथ'' बिस दं नालाय बे बिसखौ दानगारनायाव ओम दानगारनायावहायो नि खामानि
खामानि होयो औ औ ओरैनो बे थोंजोङै बे रोदाखौ माने बे बायनाय आइथिं आखाइ हाराखौ माने सरजाब आ माने फोनांजाबफिना आरोना।
औ औ।
फोनांजाबफिना ओरैनो सानाय खौल' माने बिसखौ बोखाङो।
दानगारो आरो औ। बेबायदिनो गोबां गोबां माने बिफां लाइफांफोराबो गावबागाव बिराद गुन दङ'। जों खिसुमाना जों खिसुमाना माने हमस्लाबनो हाया माने बिफां लाइफांफ्राबो बिराद गुन दङ' बेफोरबायदिजोंनो माने डाक्टर डाक्टार बायदिसिनाफ्राबो माने बेफोरबायदि माबाखौनो माने बिसोरो बेफोर खिसुमाना केबसुल बायदिसिना बेफोरबायदि माबा सिस्टेमैनो बिसोरो केमिकेल लगायनानै बायदिसिना बानायो आरो बिसोरबो उम उम दा जोंना मानि उम औ हम नानै लादो दा नै ओ मोखांनि थाखाय स्किननि थाखाय एल'भेरा दि होनदों एल' बेराया मोजां होनदों। दा बेखौहा यो माबायाबो डाक्टार बा बबेबा बबेबा माबायाहायो प्रडाक्टआ बेखौ दिरुनबायबो। फेस ववास दिरुनबायनो माबा माबि दिरुनबाय खिन्थु जों बर'फ्रादि बिफां लाइफांखौ सायख'नानै गोदोनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दङ। दा गुबुन माबा ब्रा साइन्टिस्ट बा बायदिसिनाफ्रा दासो नायबिजिरसंगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो जोंनि गोदो गोदायनि माने ओ मानसिफ्रा बैफोर मुवा बेसादफोरखौ सिगांनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दङ। जोंनि आबै आबौमोनहा। दासो नायबिजिरगासि नो दं आरोे। आरो नाय थुलुसिखौ सिफ्लेनानै गथ' गथायफोरखौहायो स्किननि थाखायो मानि बा माबा मा होनोमोनलायो सिकिननियानो हग बा बिगुरानो हग बा माबा मोनसे मोजांनि था खायनो हग बे थुलुसिखौहायो बाहायनानै होयो आरोना गाइखेरजों थुलुसि सिफ्लेनानै उन्दैफोरखौ थुखैयो। बे थुखैनायावबो सानना नाय बेबोथ' मोनसे स्किननि स्किन साफा जानायनि आरो बेजोंनो लोगोसे गुबुन जाखिनाखि बेक्टेरिया फोराहायो माबाफ्रा एम्फौ एनलाफ्रा बानो हाया बिनि थाखायनो बेखौबो आरोना
औ
गोबां माने मोजां आरो बेजोंनो लोगोसे आं मोनसे अर खामनाय नियाव हरखाबनो जाब्रबथाय बे अर खामनाय
औ
ओ अर खामनायाबोथ' माबाना मा होनोमोनलायो बै माबाखौ होयो
मा होयो बेहाय फादगाजाखौ देग्लिनानै
फादगाजाखौ देग्लिनानै माबा मा होनोमोनलायो सान मा सानाया खायो आरो थान्दा जायो।
थान्दा जायो बेथ' आलौवो नालाय अर खामनायाथ' आलौवो बेहाय बे बुस्थुखौ लानानै होयोबा मुलि खौफुननानै होयोब्ला ओ माने जोंहा मोदोमा थान्दा मोनो
थान्दा मोनो औ दे बिदि औ
नो रानलाङो
रासैनो रानलाङो दे जागोन दे बि दिब्लाहायो दिनै दोनथ'नोसै। नेक्स्ट दिनाव जोङो बिदिनो सावरायफिनबावगोन दे।
औ दे